अ खोनादों ना
औ खोनादोंं
मा खालामना दङ नोंथांङा
होइ ओरैनो जिरलाबायनासो दंनो
ए ओरैनो जिराद'
अ
आदसा दे बिदिब्ला जोङो मा होनो एखदम बारे गोदोआव मा मा गेलेयोमोन मायोमोन बेफोरखौ एसे सावरायलायसै सानैजों ओ जेनेबा गोदोयाव जों स्कुलफोराव बा उन्दैफोराव गेलेबोनाय मा माबाय बिदि जों गेलेबोयोमोन बिराद आथिखालाव जों दा माखो माखो थ' नुनो मोनलिया जों गेलेनाय
औ
अ दा नों बुंनो हागोन ना जेनेबा गोदोयाव नोंसोर मा मा गेलेयोमोन उन्दै समाव बा स्कुलफोराव
जोंथ' सिगां माने बिदिनो स्कुलफ्राव थांना फैनानै जा जाखिनि आग्लायनाय समफोर खौ माने जों गेलेनानैनो बास होबोयोमोन आरो
आदसा बै स्कुलफोराव गेलेयो ना गेलेयामोन नोंसोरो
स्कुलफ्राव स्कुलावबो गेलेयो गेलेनानै फैनानै गेलेखां गेलेनानै सि स्कुल जोबनानै जा न'आव फैयो अब्ला जोङो बेलासियाव माने गामियावबो गेलेफैयोमोन आरो ज' ज'नो
अ आदसा माने जों ओ जोंनिया नोरैबायदिमोन आरो आंनि आरो जों जों जेराव थाङोमोन जोङो फरायसालिया एगदमबारे गेलेनो थांग्रोयोमोन फार्स्टआव
औ
माने टाइम जायो सिगाङावनो थाङोमोन आरो जोङो गेलेनो थाखाय थाङोमोनलै
ओं
औ माने आरो गोदोनिया माने जोंनि समाव आरो जेनेबा स्कुलाथ' बांसिन ओ साराय नथा दसथा बेफोरबायदियावसो फोरोंगिरिफ्रा फैयोमोन खोमा
औ औ बिदिनोमोन
बिदि नालाय जोंफोरा माने आठथाफोरावनो थांनानै गेलेहैबाय थायोमोना आरो
औ
बिसोरबायदि गेलेनो मोनदों ना मोनाखै
मोनदों जोंबो बिदि स्कुलाव गेलसि गेलनानै बिदिनो गामिफ्रावबो जों बिराद गेलेदों आरो
अ गामिफोरावबो गामियावबोथ' गेलेखायोथ' स्कुलनिफ्राय फैबाय जाबाय गेलेनो खारखाबाय आरो
औ मा बिदिनो अ जोंथ' इदिनो गेलेनायफोर होनोब्लाथ' बिदिनो दुब्लि बारि याव मा होनो बल खुबैलायनायफोरबो गेलेयोमोन आरो फाइटार होनो आरो जोङो ओमफ्राय बिनिफ्राय ओमफ्राय मोनसे दंना बिदि थालिर हास'नानै जाबनाय बिदि गेलेयोमोन आरो जोङो
थालिर हाखावना जाबनाय अ
ओ बलजों बुख्लायनानै दालाय मानसिखौ जोबनांगौआ बिदि हानजा मोननै जानानै गेलेयोमोन आरो
अ हानजा माने इखौ जोंनिया बेलेग बुङो दैे जोंनिया माने बित्यु होनना बुङोमोन
अ जोंबो बिदिनो होनोे फेट फेटटु ना माबा मोनसे बिदि होनोमोन आरो बेखौ गेलेयो औ औ औ बेनिफ्राय आरो
जोङो बिखौ नोंसोर अ नों नोंसिना माजों जाबो होनदो थालिरजों
ओ थालिर ओरैनो बिफां फिसाखौ दानस'नानै इखौ
दैहु बायख्रेबनायफोर औ फिसा फिसा फिसा बानायनानै जाबावोमोन आरो जोंना
हलफ्राबो बिदिनो ओरैनो बानायलाबायनायसो औ औ
ओमफ्राय जोंनिया बेखौ बे जाबनाया जाब नाया हमना लाबाय बि माबानि मान दैहुनि जुदि बायख्रेबनायफोरखौ मोनाब्ला जोंना कन माने खात थि औ औवाफोर नि औवा थानायफोरनि दालायफोरनि जेनेबा दाननानै बेखौ थुजोबनांगौ आ मुगा एकस' था मबा देरस' बेफोरबायदि लानानै बेखौ बेखौ जेनेबा थुजोबनांगौ आरो हायाव थुजोबनो हाबानो देरहाबाय आरो
थों जोंना माने बे बे दान्स' सुना लानाय थालिरफोरनिखौ माने लारि लारि गोजौ जाबखोनांगौ आरो औ फुरा जाबखोजोबनो हानांगौ उम बिनिफ्राय आरो मोनसे ए दुब्लियावनो गेलेबावोना रेद दि होननाय बिदिबो गेलेयोमोन आरो जोङो खथा जावना गेले नाया
अ बे आस आस्था होनो ना न
मा होनो
दे आसिन बोयो जे आस दानना लायो जे बिसोना मा होनोबा
मानसि बारहोनो बारहोनो मोनोैया नेलायलायनाय गेलेयोमोन ना औ औ
एसे एसे बे आलादा जायोबो जानो हानाय
अ इदि ओमफ्राय आरो बिदिनो लामाफ्राव थिनबोनानै गुद गुद होननाय
अ अ अ अ अ
अन्थाइ लानाया गेलेनाया उम बेनिफ्राय आरो ओ बेनिफ्राय आरो हाखर खिखर ना मा होनो बिदि
हाखर खिखरा माबायदि मोनबा
ए अन्थाइ बुरजा होन लानानै हाखर ओरै सयथा ओरै सयथा लाइन मोननै खुरनानै नालाय लारि लारि होलांबाय थानाया
औ बेखौ जों गेलेनो मोनाखै दे जों बेखौ रोङा
ए जों बिदिबो गेलेदों आरो अ बेनिफ्राय गर गेलेनायाथ' स्कुल मालाय गेलेखायोमोन आरो बिदिनो अन्थाइ थरबा लानानै गेलेनाया
औ बै आ-आ-आखायाव माबानाया गर गेलेनाय बुङो ओ जेनेबा मा होनो गोजौ ओरै थिकेट
गारहोनानै ओ ओ
गर गेलेनायसो बुङो ना
ओ गर गेलनाय होनो
माने ओरैनोथ' हिन्जावसाफोरासो बांसिन गेलेयोमोन बिदिखौ
ओं हिनजावफोरा गेलेयो
खिन्थु जोङो जोंङो जों गेलेयोमोन आरो थेवबाबो
उम जोंथ' आरो उम हौवासा गथ'फोरजों आरो मारबल फुटबलबो गेलेबावदोंसो जोंथ'
अ अ अ मार्बलखौथ' हौवासाफ्रा गेलेखायोना उम बिसोर गेलेदो आरो अ मार्बलाव मा मा मा मा गेम मा मा खेला गेलेयो जेनेबा
मार्बल ओरैनो मा होनो ओरै गलसिनबनानै बनदि बिदि गेलेयोमोन आरो
अ गेजेरनिखौ गावनो हाबा गाससिबो मोनजोबनाया नामा
ओहो मोनसे मोनसे गावलांबाय थानांगौ
अ ओ जोंनियाबो मोनसे मोनसे गावल नांगौ खिन्थु गेजेरनि आन्थाबाला लांजोब नाबा गाससिबो मोनजोबखायोमोन र जोंना
ए ओमफ्राय आरो मोनसे आरो ओरैनो गावजों गाव गावलायनायदि गेलेयोमोन आरो
अ अ गावजोंनो गावलायनाय आतसा गावजों गाव गावलायनाया जोंनिया नोरै नोरै बायदिमोन जोंनिया मोनसे मोनसे गुदुं जावना लायोलै हाखर बायदि
अ इदिबो दङ
जायखौ बावगोन बेखौ फोनांनो हानानै आरो नों बै गुदुङाव सोनो हानांगोन आरो
औ बिदि मोनसेै ओमफायो ओ बिदि हाखराव सोयो बो नों दं गेलेयोमोन आरो मोनसे जोङो उम
ओमफाय आरो मोनसे दोङो जोंनाया ओ मा होनो एखो लुरि होनना बुङोम मोनलै जोङो मोनथाम सिनबो नालाय औ औ बेनिफ्राय
थांनो मोना नामा बेना
नङा ओइ बा मा होनो मोनथाम लारि लारि बोयोलै फिसा फिसा बेनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो गंआइ गोजाननिफ्राय जेनेबा ओ मार्बलखौ गारहरनांगौ लै आखायजों गारहरनानै बेखौ अ बेखौ नोंसोर मिथिया खोमा बेखौ माने ला नांगौ आरो ओमफ्राय बे खाथि खाथि खाथि जाबोना माबायो नालाय दोनो नालाय बेयाव जुदि गुबुननियाव जुदि नांलांबाथाय फाइन जानाय बुङो आरो जोंनिया
अ फाइन जानो
अ फाइन जाबा आरो नोङो गरनै लां दोंबाबो गरथाम लांदोंबाबो बिखौ होनानै आरो नों एक्सट्रा गरसे होफिननांगोन आरो
औ औ
अ इदिमोन आरो खेलाया
उम
थो दा गैथारा माथो नुथारला गथ'फोर
ओ सिगां समाव माने जोङो मबाइल बाहायबोनो मोनाखै नालाय ओंखायनो गेलेला बायना थायोमोन आरो
अ टाइम पास खालाम मोजां जायो मोन
औ
ओं बेनिफ्राय बै जोङो नोंसोर गेलेनो मोनदोंना मोनाखै थाय जोङो माबालै गल्ला होननायबो गेलेयो जों गलला होनना बुङोमोन आरो जोंनि लकेल लेंगुवेजाव जेनेबा नेैबादि ओ खासे जोंनिया जेनेबा खायला होनना बुङोमोनलै इयो जेनेबा मोनसे माबायाव थायो आरो जायगायाव थायोलै खुन्था खुन्थाफोरखौ लायो आरो बेखौ सेन्टार हिसाबै आरो फाइ लानानै ओमफ्राय बाखि ओमफ्राय लोगोफोर थायो समान समान रानो आरो मोननै हानजा जायोलै बेनिफ्राय नोङो माने मानसि मानसिफोरजों हमजाबा थैबाय आरो नोङो खारनानै थारमाने मोनसे सिमा थायोलै बै सिमाखौ फार जानो हानांगौ थारमाने
ए जोंबो गेलेदों इदिखो होमबाबो नामख मिथिया आरो।
अ अ माने गुबुना होसोना हमबाथाय'थ माबाबाय र' फैबायर' इदि आरो ओ इनफ्राय सिमा बारलांनो हाबानो आरो नोङो आरो खायलाखो लानानानै थांनो हालायगोन आरो इदि आरो।
अ अ अ जोंनिखौ बिमा दोनहैनाय दिनो।
अ बिमा दोनहैनाय होनो आत्सा जोंनियाबास सोर दोननाय नामखौ गलला होनना थि आरोजों बिराद माने मिन्थावना मिन्थावना
दाथ गैला गेलेलानो रावबो। जोंथिंजा
मिथिलानो एफोरखौ
उम मिथिला।
रेडिफोरखोनो गेलेला रिडि गेलेनायखोनो नुला आङो।
गेलेला
उम
आरो खाबादिफोरबो गदिनो गेलेला बायोमोन आरो।
खाबादि खाबादि फोरखौथ' जोङो जोङो सेभेन ओइट फोरलासे गेलेनो मोन्दों जोङो। आ होमबा खमायावथ' जेनेबा जों जेनेबा जाय एम ए जों एम ए आन एम ए स्कुल थानाय इदियाव गेलेदोंमोन आ फरायोमोनलै।
औ
एवमाने होनबा समायाव जोंनियाव इबेफोरबायादि जेनेबा जेबो फारागथि साननाय गैयामोन ना हवासा हिनजावसा जेबो मिथ यामोन नालाय। गेलेयोमोन आरोज जों ज' ज' गेलेयोमोन। हौवासा हिनजावसानो। काबादिफोरखोबो गेलेयोमोन।
औ
हम
बिदि इदि खाबादिफोरखौलाय हा
मा होनदो
खाबादिफोरखौलाय दाबो गेलेयो आरो जोंनिथिं बिदिनो बैसागु फांसनफोराव बिदि बिहामजोफोर सिख्लाफोरजों इदि गेलेयो जोंना
अ अ अ बेफोरखौथ' होखायो दोसन दाना
औ औ
जाबाय माने जेनेबा दानि गथ'फोरा जेनेबा स्कुलफोराव माबाफोर थांबा गेलेनो रोंलालै होनदों
गेलेला आरो न'आव फैबाबो बिदिनो डाइरेक्ट मबलफोरजोंसो थाफैयो बिनो जायो नालाय बांसिन
अ औ नंगौ गेलेनाय नुला गोबां सोलायबाय आरो
औ औ
उननि समावबा बिदिबा समाबोथ' जाबाय जोंनिया नङा होमबा
औ औ
बिदिब्ला दोनथसै
दोनथ'नोसै ना ओं दे होमबा औ